हेल'
हेलौ
अ खोनादोंना नोंथां
औ खोनाबाय दे नोंथां
अ
औ मा नोंथाङा कल खालामनायनि गुबै जाहोना मा मोन नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना
अ आङो कल खालामनायनि गुबै जाहोनानो जाबाय माने आं मोनसे टपिक लानानै सावरायनो सानदोंमोन आरो
औ
बैसागु
औ औ
हागोनना
औ जागोन नोंथां
अ बैसागु होमब्ला आं नोंथाङा एसे फोरमायना होदो नामा बैसागुखौ
औ फोरमाय जागोन नोंथां
औ दे
बैसागुआथ' जोंनि मोनसे ओ मा होनो हारिमु नोङा होमबा जेरैहाय जोंनि बर' हारिनि मोनसे हारिमु जेरै जोंहा बैसागुखौ गोदो गोदायनिफ्रायनो फालिबोगासिनो दासिमबो आरो गोदो गोदाय जुगनि फ्रायनो दासिमबो फालिबोगासिनो बिदिनो रंजा बाजायै फालिबोगासिनो बे मोनसे रंजानाय फोरबो आरो ना बैसागु होनोब्ला
औ औ
उम आ गोदो गोदो आरो ओ दानि बैसागुनि फारागखौ बुंनो थाङोब्ला माने गोदोहाय समावथ' बैसागुखौ माने बयबो ज' खौसे गथ' गथाय बोराय बुरै बिदिनो ज' जानानै रंजा बा जा लोंनाय जानाय बिदि आरो थ' माने दानि दानि दिनाव हाय माने आं खम नुनो मोनसै आरो जोंनि ओनसोलावबो बिदिनो जाबाय ओ जों बेबायदि गथ' गथाय बोराय बु थ' सेंग्रा सिख्ला बेबायदिहाय ज' ज' रंजानाय बाजानाय बे बा बिदि न'खर न'खर हाबना मागिनाया खम जाबोबाय आरो ओम आरो नुनो मोनलिया बांसिन बेबायदि ओ रेकर्ड खालामनाय बे मेथाइफोरखौसो दामनानै मोसासै जेरैहाय बक्सफोराव होननानै मोसायो दे दामनानै बिदिसो मोसानाय नुबोसै आरो नङाब्ला गोदोनि समावथ' आरो बिदिनो गाव गाव जेरै खुगा मेथाइ खननानैहाय मोसायोमोन आरो मा होनो दा समाव जोङो देमसि मोसानाय बे देमसि सि मोसानायखौथ' नुुनोनो मोनलिया। सिगांनि समावथ' आरो हौवाफोरानो हिन्जावफोर जानानै देमसि मेथाइ मोसायोमोन ना ओरैहाय ओ मा होनो बे दायना थ ला बिदि जों दामनानै मोसायोमोन। गोजान गोजान गामिफोराव थाङोमोन। जोंफोरनि ओनसोलावबो नुदों आरो मा जों उन्दै उन्दैयाव बिदिनो न'खर न'खर गोजानाव फैनानै माने गुबुननि न'खराव हर थाफैलायनाय हरथानानै हाय बिदिनो मागिनाय बिदि नुदोंमोन आरो। दाथ' नुनो थांलिया।
दाथ' जों मेथाइफोरावसो नुनो मोननाय जायो न
औ नंगौ
एलबामफोराव से
औ माने बैसागु रंजानायानो बेबायदिहाय ज' ज'यै रंजानाया खम जाबोबाय। फारसेथिं आरो ओ बेबायदिहाय न'खर न'खर माइ गिनायाबो गैला आरो माने दंबाबो ओमफ्राय ओरैनो बैसागुखौ जोङो माबायदिहाय जेनेबा माबायदि फालियो ओ बेसेबां सम फालियो बेनि बागै एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा?
अ जोंथ' बैसागो होनब्ला बेथ' बर'निनो जोंनि दोरोङारि फोरबो होननानै जों मिथिनाय जायो होमब्ला।
औ
बेखौ जोङो बर'नि ओ माने बैसागुखौ गिबि बैसागुखौ जोङो मोसौ बैसागो होननानै बुंनाय जायो ना
औ औ औ नंगौ नोंथां
औ बेनि उनावसो जोंनिया मानसि बैसागु जायोना।
औ नंगौ
अ
बे मोसौ बोसागु बे मोनसे सोंलु सोंनि नोंथां बे बे मोसौ बैसागुखौ मा सान होननानै बुंनाय जायो?
मा सान?
ओ मोसौ औ मोसौ थुखैनाय सानखौ मा होननानै बुंनाय जायो माने बर'वाव
बर' बेखौ आं मोनथिया मा होनोब्रा
संख्रान्ति होननानै बुंनाय जायो नोंथां
अ संक्रान्ति औ
ओरैनो बे
उम
दे फोरमायदो नोंथाङा
औ माने बेथ' मोसौ थुखैनाय साना जोंनिया बैसागोनि से खालारनि सानसो सिगाङाव जायो आरोना
औ नंगौ
नंगौना
औनो नंगौ नोंथा
अ बेनि उनाव जोङो बैसागोनि से खालार से खालारावथ' जों मानसि बैसागु होननानै हमनानै लानाय जायो माने फालिनाय जायो आरो
औ
से से खालारावथ' जोङो फुङावनो दुगैस्रां लोबस्रां साफा जानानै जोङो जोंनि न'खरनि गेदेर एबा बिमा बिफा बिबै बिबौ बिमायं फोर जोङो मान लानाय जायोना
औ नंगौ
मान लानाय जायो आरो अ ओमफ्रायो जोंनि जोंनि जोंनिख्रुइ उन्दैया जोंखौ मान होनाय जायो आरो ओमफ्राय जों बिसोर बेखौ अननाय जायो आरो बिब्दिनो बे से सानखालि जोंनिया बिब्दिनो थाङो आरो दिना बेनि उनानो थ जोङो से सानखालिथ' जोङो रंजानाय जाया मोसानाय जाया एबा जोंनि ओनसोलाव मोस'नाय थाया आरो से सानखालि
औ औ
बिब्दिनो मोसानाया जोंनिया ओ नै सान नै नैथि सान बेफोरनिफ्रायसो मोसानाय जायो आरो नै खालारनिफ्रायसो बिब्दिनो जों मोसायै मोसायै मोसानानै जेब्ला स्नि सानसिमलासिम मोनहैगोन बे स्नि सान ओ बे स्नि सानाव जोङो मोसानानै मोन नाय जायबा मुवा बेसाद मोनोना मोसानानै मोनब्ला मोसायोब्ला अ बेखौ माने जोङो ज' खालामनानै स्नि सानखालि दलफोर एबा खाना जानाय जायो आरो खोनादोंना
ओ औ
अ बे स्नि सानखालि जोङो अ बे स्नि सानखालि जोङो बेखौ जयै लोगो नांनानै रंजा बाजायै मोसा खानाखौ जानाय जायो आरो बिब्दिनो जोङो बैसागुखौ बिदाय होयो आरो
औ
अ
ओरैनो नोंसोरनि ओनसोलजों संक्रान्ति एबा ओ सोरबा बायदिया बैसागुनि बे स्नि खालार जोबनायनि उनाव गोखा गोखै जायो बिदिखौ जाय जाय
अ जोंनियाथ जायो जानाया खिन्थु जोंनिया संक्रान्ति बे खालिनो जानाय जायो आरो गोखा गोखैखौ
औ नोंथांनि बायदिबा मा खोनायासिथां
औ खोनादों खोनादों
औ
दे बुंलाय उ
औ आं नै दोंमोन मा ओ गोखा गोखै जायोब्ला मा जायो होनना बर'फोरा थायो बिनि सायाव फोरमायनो हागोन नामा नोंथां
माने अ गोखा गोखै जायोब्ला जोङो बेमार आजारा जेनेबा जोंनाव साग्लोबाथों एबा जायाथों होननानै बे गोखा गोखैखौ जों जानाय जायो आरो आंनि साननायाव आरो
औ नंगौ नों
ओं औ औ बेखौ मा मा मा मा माने बिसिबां मा होनगोन बेखौ बेसेबां मैगं एबा बे गोखा गोखै थायोना बेखौ बेसेबां बिदनि जानांगौ होननानै मोनथियो नोंथां औ रोखोमनि औ
औ आंनि औ खोनाबाय नोंथां
औ दे
औ ओ जोंनि ओनसोलावथ बिदि गोखा गोखैखो जायोब्लाबो माने ओ गोखा गोखैखौ जायोब्लाबो माने बेसेबां आइटेमनि जायो बेसेबांबा बेसेबां रोखोमनि होनानै जायो बिदिहाय माने माने मोनसे थि फिक्स नङा आरो ना नोंथां जेनेबा सोरबा बायदिया जाखिनि मोनो बा मोनबा रोखोमनि बा ओ मोनस्नि रोखोमनि बा बो खांनानै जायो ओ बिदिनो सोरबा बायदिया ओ मोनजिनै था रोखोमनिबो बिदि खांनानै जायो आरो
औ बिब्दिनो मा मा मा माखौ जानांगौ।
औ जोङो जोंनि आं माने जोंनि ओनसोलाव माबायदि जायो बेखौ बुंनोसै आं नोंथां
अ दे बुं दे
जोंनियाव थालिर फस्ला बेनिफ्राय खुंखा आ माति गालदाब लन थि बिलाइ आरोबाव बिनि सायाव मा होनो थाराय बिदिनो आरो गोखै बुङोब्ला जेरै मैथाफोर दङ ब्ला बा मैथा सिख्ला बेबायदिनो आरोबाव आरोबाव माखासे दंबावो दे आं बांद्राय गोसोआव गैला नोंथां
अ अ थाइजौ थाइजौफोर खौबो होनाय जायोना?
औ होनानै जायो गुबुन माने सोरबा बायदि होयो नामा थाय आं बो बिदिखौ बारा मोजां मिथिया नोंथां
औ औ
अ
दे होनब्ला नोंथां न औ दे। टाइमाबो जाबाय जोंना समा
दे नोंथां होमबा
जागोन दे
औ थैखासिगोन ओं